खुलुमबाय।
खुलुमबाय खुलुमबाय।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामब्लायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनि सि सिमबो गोजोन बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
नै नोंथां आङो हरनि ओंखाम जाखांनानै ओरैनो सल'मा सुंद' सल'फोर फरायगासिनो दङ आं नोंथां।
ओ अब्ला नोंथाङा सुंद' सल' फरायनायनि मोनसे माखासे मुलाम्फाफोरखौ आंनो खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायना होलांसै सुंद' सल' फरायोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो न' सुंद' सल' आरो सल'माफोर फरायोब्ला जोंहा सासे सुबुंनि आखल आखुआबो बे सुंद' सल' फरायनायजोंनो माखासे मुलाम्फा जाहैयो आरोखि नों थांनि आखल आखु दानायाव
जोहोबोद गोहोम खोख्लैयो बेबायदिनो सुंद' सल' फरायोब्ला मोनसे हारि एबा
थांनानै थानायाव जोबोद गोहोम गोगलैयो। मोनसे जाथिया थुनलाइ गैयाब्लानो बेखौ जाथि होन जाथि एबा हारि होनजाया आरो नोंथां। बे जाथिखौ फोथांनानै लाखिदों होनब्ला थुनलाइ हारिमु बिनि सुंद' सल'फोर बेफोरसो दिनै हारिखौ
फोथांनानै लाखिनानै दङ बेबायदिनो सुंद' सल' फरायनायजों जोंहा गोबां मुलाम्फा दं। दङ बेबायदिनो जोंहा ओ हारिखौ जौगा होयो। सुबुंनि सानस्रिखौ जौगाहोयो। आरो आखुथाइफोर फोरखौबो सुबुंलु सल'मायाव गुवारै बिजिरना होयो आरो नोंथां लिरगिरिफोरा बेबायदिनो मिलेमजिबिफोरा गावसोरनि सान्थौफोरखौबो सुद' सल'
सुंद' सल' माबानायनि गेजेरजों जोंहा जोबोद मेलेमारि जौगानायबो जायो आरो नोंथां बिदिब्ला आं बिनि मा होनो? जाहोनफोरखौ आं खिन्थाना होनोसै। रावखान्थिनि सुंद' सर' फरायोब्ला रावखान्थिनि जोंहा जौगानाय जायो। जेरै जोंनि सोदोब बिहुङा बारायो आरो नोंथां। सोदोब बिहुं जोंहा सोदोब बिहुंनि बुङोब्लाथ' जोबोद जोंहा सोदोब बिहुं सोलोंनो हायो जेरै बे सोदोब बिहुंफ्रानो। मालाबा मालाबा सायख' आनजादावबो सोंनाय जायो जेरै इंराजि नि एगजामाव। एबा सायख' आनजादाव गोबां रोखोमनि। सोदोब बिहुं सु सुखांनाय जायो आरो नोंथां। बेवहाय नोंथाङा इंराजिनि सल' सल'माफोर फरायोब्ला नोंथाङा बिजोंनो इंराजिनि सोदोब बिहुंफोर सोलोंना लानो हागोन आरो बिजों लोगोसे नोंथाङा सोर सुंद' सल' एबा सल'माफोर फरायोब्ला नोंथांनि रोंगौथि रावखान्थिनि सा याव रोंनाय बियो जोबोद बांलांगोन आरो नोंथां आरो नोंथांनि मा होन नों बाथ्रा दाथायफोरखौबो नोंथाङा गोरलैयैनो बुजिना लानो हागोन आरो बेबायदिनो मा होनो नोंथांनि गियान आरो सोलोफोरखौबो बाहायो बांहोयो आरो नोंथां बिस सुंद' सल' फरायनाया जेरै सल'मा सल'मा सल' आरो सल'माफोरावहाय फरायगिरिफोरा गुबुन गुबुन हारिमु दोरोङारि जारिमिनारि जाथाय फोर दं नालाय गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां सल'माफोरा? गोदो गोदायहाय लिर सल'मा लिरगिरिफोरा गोदोनि जुगजों मिलायहोनानै सल'माफोरखौ लिरोमोन नाथाय आथिखालनि लिरगिरिफोरा आथिखालनि थासारिखौ नायनानै सल'मा लिरो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो गोदोनि जुगनि सल'माफोरखौ फरायोब्ला जोंहा मा गोदोनि जुगनि जोंहा माखासे गियानफोर मोनो बेबाय दिनो बिदिन्थि हिसाबै आङो लानोसै जेरै बिबार मुगानि खन्थाइगिरिफोर बिबार मुगानि खन्थाइगिरिफोरा आ जिगुजौ नैजि थामजिसेनि जुगनि एबा दिननि बै दिनाव माबायदि जायोमोन बेफोरखौ लानानै बिथांमोनहा खन्थाइ रायथाइ आरो सल'माफोर लिरोमोन नोंथां बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा रुपनाथ ब्रम्ह बिथांमोनहा गोदोहाय आबै आबौमोनहा बोरै रायजो जायोमोन बेफोरनि बारै लिरोमोन आरो नोंथां जोङो बै सल'माफोरनि गेजेरजों गोदोनि बर' हारिया बोरैहाय रायजो जायोमोन जोंहा बिनि फारसे गियान मोननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो सल'मा फरायोब्ला एबा जोंहा इंराजि सल'मा फरायोब्ला नोंथां गुबुन गुबुन हादरनि गियान जानाय आयदा न'खर सलाय नाय बै हादराव माबोरै थायो जोंहा बै हादरनि फारसेनिबो गियान मोनो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा इंलेण्ड एबा इंराजफोरनि जायगा नङा होमबा नोंथां जोंहा बे इंराजि मा होनो जोंहा माबा फरायोब्ला नबेल फरायोब्ला जोंहा इंलेण्डनि बारै गोबां गियान लानो हागोन जेरै इं इंलेण्डनि जानाय इंलेण्डनि थासारि इंलेण्डनि बेरायनाय जायगा इंलेण्डनि सुबुंफोरा मा खालामनानै मोजां मोनो बेफोरनि बारै जोंहा गोबां रोखोमनि गियान मोननो हागोन आरो नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दोरोङारिफोरनिबो जोंहा गियान मोननो हायो जेरै गिता भगोबत गिता आरो बाइबेल होननायाव जोंहा बेबायदि फरायोब्ला जों जोंहा बै धोरोमनि फारसेबो जोंहा गोबां रोखोमनि गियान मोननो हायो आरो नोंथां आरो जोंखौ जिउ दानायाव गोरलै खालामो आरो जोंनि मा खालामो सल'मा फरायनाया जोंनि सान बोलावरि आरो सोर सोरजिलुखौ जौगाहोयो नोंथां जेसेबांनो नोंथाङा फरायगोन बेबायदिनो नोंथाङा जोबोद गियान मोनगोन आरो बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा नोंथांनि रंजानाय आरो गोजोननायफोरखौ नोंथाङा बांहोनो हागोन आरो नोंथां जेरै नोंहा सल'मा फरायब्ला नोंहा मोजां मोजां माखासे
सल'फोर एबा मिथिंगानि सायाव बानायनाय सल'फोर माखासे सल'बाथाफोर दङ नोंथाङा बेखौ फरायोब्ला नोंथाङा नोंनि गोसोखौ रंजा होनो हागोन आरो नोंथां
आरो बेजों लोगोसे नोंनि मा फरायनाय हुदाया मोजां जायोब्ला नोंथाङा माला माब्लाबाफोर नोंथाङा जुदि इंराजि सल'माफोर फायोब्ला नोंनि फरायनाया सर सर सर जालाङो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंहा मालाबा साय ख' आनजाद जायोब्ला
नोंथाङा
बै सायख' आनजादाव माखासे फरायनायाव नों खौ मदद खालामो आरो बेबायदिनो आं नोंथांनो बुंगोन सुंद' सल' फरायनायाव जोंहा गोबां गियान होयो बेबायदिनो जोंनि रावनि गोख्रोंथिखौ सान बोलावरिखौ आरो सोरजिनाय जोंनि खर'नि साननाय एबा सोरजिनायखौ बांहोयो आरो नोंथां आङो आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथां
अ नोंथां नोंथाङा मोजाङैनो फोरमाय लांबाय अ दा आङो नोंथांनै ओंखाम जाखांनानै गयजों फाथैजों जागासिनो दङ नोंथां
अ गयजों फाथैना ना नोंथां गयजों फाथैआथ' जोंनि बर' समाजाव जोबोद माबा मोनसे रिलेटेद एबा जोंजों नागार हायै मोनसे सोमोन्दो दंखोमा ना नोंथां जेरै फुजा होनायाव जोंहा बैराथि बरायनायाव जोबोद माबा दङ सोमोन्दो दङ नोंथाङा गय फाथैनि गोनांथिफोरखौ बुंना होदों नामा समाजजों जोंहा बोरै नागारहायै सोमोन्दो दङ
औ नोंथां होनबा आङो गय फाथैनि गोनांथि खौ आं बुंलांनो सारबाय नोंथांनि जोंनि बर' हारियाव बे गय फाथैआ गैयाबानो जाया होनदों जायो मोनसे बियो बर' हारिजों मोनसे सरजाबफानाय मोनसे ना एंगार हायै मोनसे ओ मोनसे मा होनो बेखौ थाफानाय होननानै बुंनो हागोन बर' हारिजों मोनसे एंगार हायि मोनसे खान्थि होनजागोन गय फाथैनि बाहायनायखौ बुं बुङोला जोङो गय फाथै गैयाब्लानो जोङो जोंनि बर' हारिया मोनसे ओ दोरोङारि मोनसे माबाया फालिथाया एसे आद्रा थायो होनना बुंनांगोन गय फाथैखौ जोङो गिबियाव जोङो गय फाथैखौ जोंनि बाहायनाया जाबाय उम गय फाथैजों जोङो गिबियाव जोङो आलासिफोरखौ बरायनाय जायो बर'आव जोङो गय फाथै नङाबानो आलासिखौ बरायनाय जाया होननानै बुंजायो बिनि अनग अनगायबो गय फाथैखौ जोङो ओंखामफोर जाखांनानै ओ ओंख्रिफोर जाखांनानै जोङो माबा बुस्थुफोर जाखांनानै जोङो बेखौ ओंखामा हजम जानायनि थाखाय जों बेखौ बाहायनाय जायो। जों सा सानफ्रोमबो बर' सुबुंफोरानो बे गय-फाथैखौ बाहायो आरो जायो। बेल' नङा बिजों लोगोसे गय-फाथैखौ जोङो धोरोमारि हाबाफारिफोरावबो बाहायनाय जायो। ओ जोंनि बर' हारिनि बाथौ धोरोमाव जोंहा बियो गय-फाथै नङाबानो जाया जोङो। बाथौखौ एबा इसोरखौ सिबिनो थाखाय जोङो गय जरा फाथै जरा बावनानै सिबिनाय जायो। बि बेनिखायनो गया मोनसे जोंनि गोनांथार मोनसे मुवा होननानै बुंनांगोन जेरै जों बे गय नङाबानो जाया। बर' हारियाव बियो मोनसे थादेरफानाय मोनसे मुवा होननानै बुंनांगोन एंगार हायै मोनसे मुवा बे गय-फाथैआ गय-फाथैआ जोंहा आथिंखालाव बे धोरोमारि एबा जानायावल' नङा, गय-फाथैखौ जोङो बर' माहारिया माखासे फालांगिनि हाबाया फालांगि खालामनोबो आथिखालाव गोबां बानायसै गय-फाथै गय गायनानै बर' सुबुंफोरा गोबां थांना थानायनि राहा लाबोदों। गय-फाथैया बर'खौ जोंनि फालांगि खालामनानै गय-फाथ फाथैजों बर'फ्रा गोबां दावगानो हाबोदों बेनिखायनो गय-फाथैया खालि जोंनि धोरोम एबा जानायनि हाबायावल' बाहायालासिनो जोङो बिखौ फालांगि एरियावबो बाहायनाय बाहायनो हमबाय जों दा गय-फाथैनि गायनायनि बिसय बुंनो बुङोब्ला आं एसे फोरमायलांनोसै नोंथांनो गय-फाथैखौ बोरै गायो गया मोनसे फिथाइ हारि बि बियो जोङो ओ गयखौ जोङो सिगाङाव गायनांगोन गायनायनि उनाव जोङो गया बांद्राय गयखौ जोङो जोथोन लायालासिनो ओ दोनो बेखौ जों बारा जोथोन लानो नाङा गय बिफांखौ गायोब्ला बिनि उनाव गया माने गायग्रोमोना थायनाय जाया। गय फिथाइ थायनो थाखाय गय बिफाङा एसे गोबाव सम लायो जोंहा दाइन बा जि बोसोरसिमहालागैसो गयखौ जोङो मो -मोजाङै मोननो हायो। बेजों लोगोसे ओ बे गय बिफाङावनो जों जों फाथै खौबो गायनो हायो फाथैया मोनसे लाइफां हारिनि। बे फाथैया जोङो फाथैनि थाखाय मोनसे माबानांगौ ओ बे फाथैनि थाखाय मोनसे मा होनो बिखौ ओ फाथैआ मानलानो थाखाय मोनसे बिफां नांगौ जायो। बे बि-बिफां फाथैनो बे बिफां नांगौनि थाखाय जोङो गयनि सेरावनो गाय गायना हायो। गया गोजौ जायोलाय फाथैआबो जों बे गयनि सेराव फाथैखौ गाय नानै जोङो ओ मानलाहोना, बेबायदिनो जों फाथैखौबो जों गोबां सुबुंफोरानो बाहायो बेल' नङा,
ब बे
गयनि बाहायनाया जोंनि बे जानाय बा ओ माबानो धोरोमारि खामानिल' नङा जोङो गयखौ सुफा - सुफारि खालामनानै माखासे जाग्रा लोंग्रा मुवायाव बाह- जायो बेजों लोगोसे जोङो गयजों माखासे रोखोमनि ओ गाबबो दिहुनन्नाय जायो गय गोरलैखौ बिनि थाखायनो जय जोंहा गया फारफ्रोमथि फारफ्रोमथिंजायबो गोनां। बेजों लोगोसे फाथै बुङोब्ला फाथैयाबो जोंहा नांगौ जायो जों फाथैजोंनो धोरोमारि सिबिनायाव गयजों लोगोसे बावफानाय जायो फाथैखौ जों फाथैआ एसे ओ फाथैखौ जोङो जानायल' नङा बेजों लोगोसे धोरोमदों लोगोसे फालांगि बायदिसिनायाव बाहायनाय बाहायो ओ ओमफ्राय बि गया